ना?
औ नोंथां खोनादों।
फन खालामनाय जाहोना जाहैबाय जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
ओ आयदायानो जाहैबाय जों जोंनि देहाखौ माबोरै मोजाङै लाखिनो हायो।
औ नोंथां हागोन नोंथां हागोन नंगौ नोंथां जोङो देहायानो जोंनि दोहोन नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ दा बिदिनो जोङो देहाखौ बेखायनो साब सिखोन आरो माबायदि जानांगौ आरो माबाय ओ ओ लाखिनांगौ साब सिखोन लाखिनांगौ बेफोरनि बेफोरनो जेरै जोंहा आथिखालाव नुजेनदों गोदो गोदायनि सुबुंफोराथ' जेनेबा जेनाखि माबानि मिथिंगानि फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं ना बेदर जानानै थायोमोन बै समफोरावहाय जेबो बेमार आजार जानायफोरखौ जोङो नुनो देहाफ्रा गोरायैनो थायोमोन मोजाङैनो दा नाथाय आ थिखालाव जोङो सुबुंफोरा ओ मोजाङै मोजां गावखौ देलायनो रोंसिनदोंबाबो जायनि थाखाय गावनि देहानि सिङाव थानाय सावस्रि बेखौ मोजां लाखिनो हायैखौ जों गोबां खम नुनो मोनसै नङा ओमबा नोंथां? जेरै ओ जोङो आथिखालाव एसे मैगं जानांगौबाबो जोङो मेडिसिननि मैगं जेरै ओ माखासे ओ मेडिसिन बाहाय एबा मुलि बाहायनानै जेनाखि मैगंफोरखौ ओ बायदि मैया माने हासारफोर बाहायनानै माने केमेल हिलजों बानायनाय माखासे फोरा हासारफोर दंलाबायो बेफोरखौ बाहायनानै माने गोबां जेनाखि ओ मैगं थाइगंबो दं बेफोरखौहाय जोङो ओ आवा दंनाय नुनो मोनो बेफोरबायदि बाहायनानै नङा ओमबा नोंथां जाहोनाव जों जानानै जोंनि देहाया जानायनि सम्भाबना थायो नोंथां लोगोसे जोङो जेरै नाफोरखौबो दाउफोरखौबो जोङो आथिखालाव बेफोरबायदिनो ओ फिसिनायखौ नुनो मोनसै। जेरै ओ माबा फोर मुलिफोर बाहायनानै थाब देरनाय जाय अमाखौ जोङो गोदो गोदाय सुबुंफोरा बोसोरसे बा देर बोसोरसो जोननानै जायोमोन देरहोनानै। नाथाय दानि जुगाव जोङो अमा मासेखौ फेहेरनोबा जोडों ओ द' द' नङाबा स्नि माबायावनो दानावनो जोङो फेदेरनो हायो। आथिखालाव माबाफोर मेदि। सिनफोर, बाहायनानै बेफोरबायदिखौबो जों नुनो मोन्नाय जादों दा जों बेफोरखौ जायोबा। बे निस्सय जोंनि देहायाव माबा मोनसे खहा खालामखागोन नाडां होनबा नोंथां लासै लासैनो। खनसेयावनो नङाबाबो, थिग बेबायदिनो गासैबो फिथाइ सामथाइ आद। पाथि बा थाल बेफोर माने गासिबो जोंनिया। फिथाइ सामथ्रिफोर, बेफोरदिनो माने मुलिफोर बाहायनानै ओ। माबाफोरखौहाय जोङो फिथाइनि फार्म खालामनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों नङा होनबा नोंथां। दा। ओ जों बेफोरबायदि जोंडों जाबाय थानायनि जाउनावनो दिनै। जोंनि गोबांनाखि। हस्पिटाल दङ। जोंनि माबायावहाय देहा फाहामसालि जेनाखि माबाफोर दङ। थेवबो बेयाव जों जायगा मोनलायनो नागिरबावासो नोंथां नङा होमबा फैसानि हिसाबै नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां औ।
दा बेफोरो मानि थाखाय जादों। बैफोर जोङो जानाय लोंनायाव मोनजानाय मुलिफोरनि थाखायनो जादों नंङा होमबा नोंथां मेडिसिन बाहायनानै आबाद मावनायनि सा। सायावनो नङा होमबा नोंथां।
जेरै ना बेदरावबो। ना बेदरफोरावबो जोङो मेडिसिन बाहायनाय नुनो मोनो मैगं थाइगंआवबो नुयो फिथाइ सामथायाइावबो नुयो। नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ।
दा जोङो आरो नैबे मोनसे सावरायनांगौ बाथ्राया जोङो फास्ट फुड जायो नङा होमबा नोंथां। फास्फुडआवबो जों देहाखौ गोबां। गोबां माने खहा खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों बेजों फेटसफोरा बारायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
औ आरो जोंहा। ओ जेनाखि जानाय मैगंफोरा माने आलु पियास। संख्रि ओ बानलु। बेफोरबायदि माने फान्थाव कफि। बेफोरखौ जोङो माने टाउन सहराव फाननायफ्रा गोबाङानो माने। मुलि बाहायनानै नुयो मा बा‌ बा बा आबाद मावनाय नुयो जेरै जोङो बेफोरखौ। खौ ओ नुयो जोङो दिनै जुदि बे। कबिया एसे गिदिरबा गाबोननि समावनो जेखौ जोङो सप्ता खनसेबा जिदिन। जिदिन नांगौमोन जि सान नांगौमोन बेखौ जोङो ओ। औ सानसेयावनो बा साननैयावनो जों बेखौ गिदिर खालामनो हायो नोंथां मोनथिबाय। बै माबानि जि दिननि समान जायो आरो नङा नोंथां। जि साननि समान जायो साननैयावनो। दा जों बेफोरबायदिखौ जुदि जाबाय थानांगौब्ला। नोंथां बुजिखागोन जोंनि देहाया मा जागोन जोंनि सावस्रिया नङा होमबा नोंथां। दा जोङो। हस्पिटालफोराव गोबां नुयो बैफोरनि रिपर्टफोरखौ नायोबा माने मानि थाखाय जोङो। गेसआ जोंनाव गोबां आथिखालाव जों नुनो मोनसोदों नङा होमबा नोंथां गेस जानायफोरखौ। औ औ। उन्दै गेदेर बोराय बुरै गासैनावबो माने गेसल' नुयो बांसिनानो। दा जोङो गोबां माने माबाफोर नुदों। ओ हस्पिटालाव थांनाय गोबां मानसिफोरा बेफोरबायदिनि थाखायनो ओ जिउ। गोमानांदों आरो गोबां माने दासिमबो जोङो। मेडिसिन जानानै थांना दंगासिनो दङ'। मुलिफोर जानानैसो जोङो थांनानै दंगासिनो दं देहाखौ। गोदोनि मानसिफोरनो नाथाय बेफोरबादि मुलिफोर नाङामोन नङा होमबा नोंथां? एसे एनै लोमजानायखौ जोङो बै बिलाइ। सिलायफोरनि माबा माबि बेन्दों थेन्दोंनि माबा मोनसे बिदै बा देनानै। लोंबानो जोङो मोजां मोनोमोन खर' सानाय उदै सानायफोरखौ गोदो गोदाय आबै आबौमोना।
नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोरखौ ओ गोबां माने माबा नुनो मोनसै आरो नोंथां ओ सोलायनाय नुनो मोनबाय आरो जों गोबां खस्थ' मोननांबाय एसे एसेयावनो जों गेस जानायखौ जों नुनो मोनसै। दा बिदियाबो नोंथाङाबो बेनि बे आयदानि सायाव फंनैसो बुंदों नामा?
औ नोंथां। दा नोंथाङानो माखासे बाथ्राखौ बुंलांखाबाय। उम आरो
आरो नोंथाङा जे बुंदों बिदि गोदोनि सुबुंफोरा जोंनि दानि एबा बिसोरो
गोबाव समसिमबो थांना थानो हायोमोन आरो दा बिसोरो गोदोनि सुबुंफोरा जे सोबबिदि मेदिसिन एबा मुलि होनाय मैगं थाइगंफोरखौ जायामोन। बिसोरो जे न' खाथियावनो खानानै दोननाय एबा न'आवनो बिसोरो मैगं थाइगंखौ जायोमोन आरो लोगोसे बिदि बेखौ बुंनाय जोङो बुंनायखौ खोनानो मोनो जे गोदोनि सुबुंफोरा मैगं थाइगंखौनो बिदि जेबो बायना जायामोन बिसोर संख्रि
नंगौ नोंथां। बिसोरो दानि जानायफोराव जोंङो
जे सानफ्रामबो एबा गासै मैगं ओंख्रि संनायफोरावनो जोङो थाव होनानै जाजोबनायखौ जों नुनो मोनो।
नोंगौ नाथाय बिदिनो आरो नंगौ नोंथां नोंगौ। नाथाय बेयो
जोंहा
दे औ नोंथां नोंगौ नोंथां आरो लोगोसे जोंहा जे दानि सुबुं आबहावा गे
बार गेब्लेंनाय बेफोरनि थाखायबो जादों औ दा जोंहा जे बार गेब्रेंनाय बेथ' गोजां बोथोराव ओरैबायदि गेब्रेङो जे खैया खुनाय बाय जे लामाखौ नुलाया थुला जोंनो।
नोंगौ नोंथां आरो अबावबा थांबाबो जे औ नोंथां नोंगौ नोंथां औ नोंथां
लोगोसे जोङो
जोङो प्लासटिकाव
दोननाय आग जे जाग्रा बैफोरखौ जानानैबो जोगोन
नंगौ नोंथां औ औ नोंथां जायखौ जोङो मोननाय बादि बुं ज जे इकउ आइ औ नोंथां नंगौ नोंथां औ नोंथां
इउ एइ लेभेला जौसेनि बारा जायोब्ला जों मानसिनि हां लानाय नि थाखाय बे बारा मोजां नङा आरो नाथाय बेफोरखौ जों दा नुनो मोनदों जे जेब्ला गोजां बोथोर फैयो अब्ला बैफोर आइ जिकिवाइ लेबेला
लेबेला
जे ब्रैजौ बाजौ गाहामालागै मोनहैदों। बैफोरनि थाखायबो जोंहा जे बेरामफोर बेफोर जादों। लोगोसे जोङो जेसेबां हायो जे जे न'आवनो एसे एनै मैगं गायनानै एबा जोंनि न' खाथियावनो मोननाय हाग्रा बंग्रा मैगं थाइगंखौथ' जोङो गासैबो जाखाजोबखायो। बेफोरखौ मैगंफोरखौ जायोब्ला जों एसेबाबो जोंनि देहाखौ मोजां
नंगौ नोंथां। आरो लोगोसे जोंहा जानायजों लोगोसे औ नोंथां। नंगौ नोंथां। लानानै जों जोंनि देहाखौ मोजांङै लाखिनो हायो आरो औ नोंथां। औ नोंथां
मायरंफोर नांगौ जायो। बैफोरखौ जोङो फिथाइ सामथाय जानानै सुफुंनांगोन आरो।
औ नोंथां। नोंगौ नोंथां। दा बिदिनो औ नोंथां औ नोंथां बेनि थाखायनो जे गरमजोंबो थैनायखौ नुनो मोनो आरो नोंगौ नोंथां नंगौ।
दा बेफोरखौ जे जों सुबुङानो खालामना लादों आरो जों सुबुङानो खहा जादों आरो देहानि। दा नोंथाङा बुंनो थादों द दानि जे दा मेडिकेलफोराव थाङोब्ला जे
जेब्ला खम थांनो अब्लाबो नायदोंमोन आरो। नांगौ नोंथां जेब्ला औ नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ' औ नोंथां औ समाबो जाबाय।
औ
औ नोंथां बिदिब्ला जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय, औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथोंसै
औ दे